खोनादों दा नोंथाङा?
औ। खोनादों खोनादों।
दे होमबा जोंहा ओ मोनसे बे आयदानि सायाव दसे सावरायलाय नी
औ औ रायलाय जायो।
बे आयदायानो जाबाय जोंनि सान फ्रोमबोनि ओम ओ जिउआ माबोरै सोलिगासिनो थायो? बेखौ जोङो सुंद'यै सावरायलायनोसै ना होमबा?
औ औ औ औ साव
औ बिदिब्ला आङो उम बुंलांनो सानबाय। ओ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव माने उम फुङाव ओ सिखारनानै बेबायदिनो फुङाव सिखारनानै दसे ओ गो मान देहाखौ थाजिम मोनहोनो थाखाय देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जि जोङो ओ ओरैनो लामाथिं जोंनि एसे हाग्राफोर थायोना निहिर जेराव जोंनि दुब्रि हाग्राफोरनि बै निहिर सिरिनाय थायोना? बेवहाय गायोब्ला जोङो माने देहायाव मोनसे जे मोजां मोनो होननानै जों माने मिथियो आरो देहानि थाखाय मोजां मोजां होननानै ओ बेवहाय जोङो सिखारनानै फुङाव ओ बे निहिर आव दसे थाबायग्लांहैयो थाबायग्लांहैना फैनानै दसे अब्ला बिदिबा मोजां मोनो आरो बिनि उनाव जोङो दसे गावबा गावनि देहाखौ मोजां मोजाङै लाखिनो थाखाय आरोबाव जोङो माखासे बियाम। फोरबो माने खालामनाय जायो देहानि थाखाय बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो ओ बिनि उनाव ओ-दसे उनाव बिदि खालामखनायनि उनाव जोङो। फैनानै ओ-दुगैस्रां लोबस्रां। ओ- गावबा गावनि ओ- जाग्रा मुवाफोरखौ आदारफोरखौ जानानै लानाय। जायो आरो। नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै सुंदयै। फोरमायोब्ला मोजां जागोन आरो।
औ औ औ जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदिनो। जेब्ला जोङो ओ - फुंनिफ्राय जोङो बुंनो हायो। जोंनि ओ- सानफ्रोमबोनि जिउखौथ' जोङो ओ- फुंनिफ्राय सिखारनायजों लोगोसे जोङो ओ - जागायजेनो। जोम
औ।
मानो बुङोब्ला जोङो जेब्ला। आ- ओ फुङाव सोराव ओ-औ जोंनिया बै ब्रै बाजिफोराव जोंहा ओ- सोराङो आरो जों। गोजां बोथोरफोरनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो। बिदिनो द' रिंगा बा स्नि रिंगाफोराव जोंहा ओ - सोराङो। जेब्ला ओ स सोराङो अब्ला ओ-जोंफोरो बेफोरबायदिनो जेब्ला फुङावनो दाउला दाउफोरा। ओ गिसिब न' हमो।
अ।
नोंथांनिखौ मोजां खोनाथाराखै।
सिरि मोनो औ औ औ। खोनाबायना औ औ। औ औ बेफोरबायदि। बिदिनो ओ जोंफोरो। दाउमा दाउसाफोरा ओ- गावनि ओ-उदैनि थाखाय जानायनि थाखाय ओ-आदार नागिरो। सोरोंनायजों लोगोसे अब्ला बेवहायनो। औ जोंनि सुबुं माहारिफोराबो ओ माने मानसिफोराबो ओं बेफोरबायदि मोननानै ओ गावनि जानाय लोंनायनि थाखाय ओ गावनि जिउआव बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव खामा मावनो थाखाय ओ फुंबिलि जायो अब्ला गावनि जानायनि ओ जानो थाखाय जों गोबां ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ बेफोरबायदिनो जों मैगं थाइलाफोरखौ जोङो
औ।
गायनानै लाखायो जिहेथु बेवहाय जोङो ओ मै गंफोरखौ संनानै जायो। माने जायो ओरैनो थाङो
बेफोरबायदि जानाया जोंनि देहानि थाखाय औ औ
बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो ओ जिउआव जों औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
औ जेनबा बेफोरबायदिनो जोङो ओ खामानिफोरखौ मावनो थाखाय ओंखामखौ जोङो जाखांनानै ओ गावबा गाव खामानि फारसे
औ गावबा गाव खामानि जायहा जि मावो आरोना अ बेबायदिनो जों सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय मोजाङै ओ सानफ्रो औ नोंथांनिखौ मोजां खोनाथारासै।
खामानिफोरखौ जोङो औ औ मानो बुङोब्ला जोंहा मानसिफोरा ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय
औ।
औ औ। औ।
अ बेबायदिनो जोङो औ खोनादों।
औ औ औ।
औ खोनादों। नों नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखै थाबथा था खोनादों औ दा खोनाबाय औ। बेबि बेबायदिनो जोंहा ओ सानफ्रोमबो जिउआव गावबा गावनि जिउखौ औ बेबायदिनो जोंहा सानफ्रोमबो जिउआव गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय ओ बयबो माने ओ गावबा गावनि सुबि दा बायदि
जोंहा नेटवर्कनि एसे उसुबिदा जानानै दं जानो हागौ।
औ औ औ। औ आं खोनाबाय। नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों ना नोंथांङा?
हेल।
औ औ आं खोनागासिनो। औ खोनादों।
हेल'।
नोंथांङा खोनायाखै नामा?
हेल'
औ खोनादों आं खोनागासिनो।